हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ औ नोंथां
जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
सावरायजागोन नोंथां औ सावरायजागोन आंबो फ्रियानो दं औ खोनादों नोंथाङा खोनादों औ खोनागासिनो आं
औ नख'र औ न'खरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोनबा नोंथां हेलौ नोंथां औ औ औ नख' खर न'खर माने नोंथां जोंना न'खराव औ न'खर होनोब्लाथाय जोंना जेनेबा फेमिलि नालाय न'खरा ओ बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव ओ बिबौ फिसौ जेनेबा थायो नङा होमबा नोंथां लोगोसे न'खर होननाय लोगो लोगो जोंना न'फोर थायो नोंथां हेलौ खोनादों ना नोंथां औ औ न' न' सिना थायो आरो ना लोगोसे जोंनाव न'खराव बायदिसिना जिब जुनार मुवा बेसाद आइजें आइला गानग्रा जोमग्रा बायदिसिना थायो नङा होमबा नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना हेलौ नोंथां खोनादों ना
हेलौ नोंथां
खोनादों दे नोंथां
औ खोनागासिनो आं खोनागासिनो
औ औ दे औ नख'र होनना बुङोब्लाथाय जोंनिया औ बिदिनो थायो जेनेबा मोनसे न'खराव जेनेबा जोंना नख'र नख'राव जेन गोबां नआव थायो जेनेबा ओ नोमा न इसि इसिं बाख्रि आलासि जिरायसालि न' आ मोसौ गलि बोरमा गलि ओ दाउ गनद्रा दाव गग्रा आ खिग्रा खिग्रा लेट्रिन जेनेबा लेट्रिन माने गग्रा गन्द्रा खिग्रा ग्रा बिदिनो गोबां न थायो जेनेबा औ जोङो आरो लोगोसे जोंना धोरोम सिबिसालि बाथौ एबा न' लोगोसे
उम
औ बेफोर नफोरा जोंना ओरैहायनोमा नुवा साहा थायो आरो नोंथां बर'फोरना ओमफ्राय ओरैहाय सानजा खनायाव जोंना इसिं थायो लोगोसे सानजाहा जोंना बाख्रि औ सोर साख्रिजों लोगोसे एसे नांजाबनो जोंना आइजें आइला दोंग्रा न थायो नोंथां लोगोसे जोंना खोलाहाजों मोसौ गलि बा बोरमा गलि बेफोरबायदि थायो आरो नोंथां लोगोसे सुलाब दा जोंनिया आरो जि जिराय साननि न बेफोरबायदि थायो लोगोसे जोंना दाउ गन्द्रा बेफोरो एसे माबा थायो आरो लोगो नोंथां। लोगोसे जोंना नखर होनना बुङोबाथाय ओ जोंना मानसिजों लोगोसे नजों लोगोसे जोंना ओ जिब जुनार दाउमा दाउसा बेफोरबायदि ओ लोगोसे जोंना आइजें - आयला आ मुवा बेसाद गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदि मुवाफोराबो थायो आरो नोंथां जोंनाव। दा जोंनि नखरफोराव नखरफोराव जोंनाव दा जोंनि बर नखरफोरााव बांसिनै थायो जोंनााव मोसौ बोरमा, अ मा, दाउ, हांसो, फारौ बेफोरबायदि थायो आरो जोंनाव लोगोसे माव जि सैमा बेफोरबो थायो लोगो नोंथास न' आरो लोगोसे जोंनाव दा आइजें आइला होनबा जोंनि बर न'खरफोरावथ जोंना बायदिसिना मावनाय दांनानै आबाद मावनानै जागा बो नालाय जोंनाव सिु सिखा - रुवा खदाल आ सिखा - रुवा, खदाल आ माइ बांग्रा बावखा बायदिसिना थायो आरो जोंनाव नोंथां बुहुत गोबां मावनाय दांनाय बेसादफोर थायो। जेरै दाला दाला सान्द्रि बेफोरबो थायो जोंनाव माइ माइरं सलिनि थाखाय नोंथां।
औ थायो नखर नखर गोबां
अलगासेसे नोंथां जानाय लोंनाय जेनेबा बेफोरबायदि माइ माइरं थायो नोंथां जोंनाव माइ माइरं लोगोसे बेफोरखौ आरो जंना जानो थाखाय जोंना बा थाव, संख्रि, बानलु, हालदि औ औ। बेफोरबायदि जिरादखौ मुवाफोरा थायो। लोगोसे नोंथां जोंनाव बायदिसिना जिरायग्रा बेसादफोर जेनेबा आरांगा सियार तेबुल क्लाइ बेफोरबायदि मुवाफोराबो थायो दा लोगोसे जोंना संना औ संना जानायनि थाखाय जोंनिया खान्था खुरै थोर सि, लथा, खोस्लि, सामुस ओ बेफोरबायदि जेनेबा दै थिख्लि ओ दै बेफोरबायदि मुवाफोराबो थायो नोंथां जोंनाव
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो औ आरो बेबायदिनो जोंनि
बा ओ जोंना बर' न'खर हिसाबै जोंना आबादानो गाहाय नालाय नोंथां जों आबाद मावनायनि आइजें आइलाफोरा थाबाय लोगोसे जोंना ना ना ना मै बा बेदर बायदिसिना बुथुमनानै जों जाग्रा मानसि नालाय दै दैमा बिलो दुब्लिफोर फोथारनिफ्राय बेफोरखौ ना मै हमग्रा जेनेबा जोंनाव सेन, खबाइ, जेखाइ, ओ सिन, जेखाइ, खबाइ, खाखि
उम उम
ओ बै ना बुथुमग्रा जोंनिया मा होनो बेफोरबो थायो आरो नों
औ औ नोंथांं नंगौ आरो दानि जुगावथ' जों गोबां बिदि
नोंथां औ। नोंथांना एसे फोरमायनो हागोन दे बेनि सायाव नोंथाङा न'खरनि सायाव मा मा बोरैहाय
हागोन नोंथां नोंथाङा जिबायदि बुंबाय ओइ आं ओ मोनसे गोदान मोनसे बुस्थु आं मोनथिनो हाबाय आरो जेरै बे जेनेबा जे ओ मा ताइपनि मा थायोबा साख्रिया बबे साइथिं थायो बेखौ ओ गोदोआवबो मोनबोदोंमोन आं बावदों आरो दायो एसे औ औ नोंथां आरो बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो थायो न'खरफोराव बिदिनो जेखाइ खबाइ, बिदिर ना हमनायनि आबाद मावनायनि सायाव जों बुङोबा जोंहाबो मोसौ जेनेबा बेफोरबो थायो आरो जोङो जोंनि बर' फ्रा गिबियै जोंहा आबादखौनो मावनानै जायो नालाय जोंनि बर'फ्रा माइ आबाद खोनो बांसिन मावनानै जोङो जायो बाख्रिफोर जोंहा थायो उम बिदिनो गोबां नोंथां नखरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंखाबाय आरो लोगोसेनो आं बेखौ बुंनो लागोन दे जोङो आबादफोर मा मा आबाद खालामो बिनि सायाव जोङो जेरैहाय जोङो आबाद होननानै बुङो ब्ला जोङो गोबां बिदि बर'फ्रा आबाद खामनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय माइ आबाद फाथो आबाद बिदिनो ओ बेसर आबाद लाइ लाफा औ मुला बिदिनो गोबां आबादखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो माइ औ बो थोरखौ लानानै औ मेसें बोथोराव जों गुबुन आबाद मावो दैज्लां बोथोराव जों गुबुन आबाद मावो आरो लोगोसेनो जोङो जेनबा ओ माइ आबादखौ जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला जोङो ओ खोथियाफोर फुनानै जोङो माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
बे लोगोसे नोंथां जोंनाव जेनबा न'खरफोराव मा थायो मिथिगौना नोंथां? ओइ बे हिसान हिसानसालिया जोंनाव थायो नोथां औ मानो होनोबा।
फोरा‌ औ।
औ मानो होनबा जों बर' हारिया थारमाने गामसा गानो नालाय। बे गामसाफोरखौ जोंना न'खरनि आइजोफोरानो दानानै। हौवाफोरनो होयो आरो नोंथां बैस। सानावनो दानानै ओेरै गामसा लोगोसे आइजो आइजोफोराबो। ओ गानग्रा जोमग्रा जेनेबा दख'ना आरो फास्ट। फास्रा फालि जेनेबा फास्रा बेफोरखौ गावसोरनो दानानै लायो आरो नोंथां लोगोसे। जोंनाव बिदिनो बर' न'खरफोरथ' ओ गानग्रा थाख। थाखायो जिस जोमफोर गामसा दख'ना बेफोरबायदि ओ गानग्रा जिरादफोराबो। थायो‌ लोगोसे नोंथां जोंनाव दा बे जोंनाव बायदिसिना मोसौ। मोसौ बोरमानो होनो थाखाय जोंनिया बे दैज्लां बोथोराव मावनाय माइ आबादनि बा। जिगाब बे जिगाबखौबो जोंनिया माइहुं औ बे माइहुआबो। जोंनाया ओरैहाय ओ सोनाब। सोनाबहा लुनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो नों। औ लोगोसे जोंना न'खरफोराव औ जोंना बो। आइजें आइलाया थाबायानो लोगोसे जोंना बिफां लाइफां। फिथाइ सामथाइ औ बेफोरबो थायो आरो। बर' न'खरफोराव जेनेबा मैगं बिलाइ हमना ला जोंनाव। जेनेबा मैगं जानो थाखाय जोंनाव न'खर सेर सेरबाव। बा माबाफोर मिस्था बिफां थायो। औ सरलिन सरलिन नेरसोन बेफोर बिफांफोराबो। थायो बिलाइ मैंगं जानो थाखाय ओ जोब। रावलिफोरबो न'बो न'फोराव। थायो लोगोसे गंगार दुुनदिया खासि थारा बैफोर ओ बिफोर जोंनि सि सिथ्लायाव थायो आरो नोंथां।
औ।
बिफां लाइफां बुङोबा थाय जोंना थाइजौ गय नारेंखल। ओ बेफोरनो गाहायै थायो जोंनियाव खान्थाल ओ लिथुखु लिस बैफोरबायदि फिथाइ सामथायाइ जाग्रा बिफां लाइफांफोरा जोंनाव थायो आरो। ओ लोगोसे गय ओ गयफ्राव फाथै थायो जोंना। औ आरो लोगोसे जोंना न'खर सेर सेर जेनेबा इसे गय बिफां गेजेरफोराव जोंना थालिर बिफां गायना लानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां थालिर बिफांखौ गायो गेजेर गेजेर आरो
बर' आइजोफोरा जोंनिया मोनसे मोजां माने बहुतानो माने गाव गानग्रा जोमग्राखौ दिहुनना जोंनि जि थु बर'नि जिथु कालसार बेखौ जों नायोबा जोङो जोंनि गाननाय जोमनायखौ जों गावनो दिहुननानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जेनेबा इ लाथा एम्फौ फिसिनानै बिनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुननानै बेबायदिनो बिनिफ्रायनो जोङो जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ दिहुन मोननाय जोंनि बर' हारि या गामसा बिदिनो दख'ना बिखौ जोङो नुनो मोनो आरो जों
लोगोसे दा जोंनि बर ओ बर' न'खरफोराव जोंनाव ओ जोगोनार ओ खुमब्रा बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि फिथाइफोरखौबो नुनो मोनो आरो दा जेनेबा जोंना जोंनिया न' न'नि आगोलावथ' जोंनिया जिगाब बा जिगाब बा नारा नारानि न' थायोमोन नालाय थोरिनि न'। बैफोर न'फोराव जोङो लाव खुमब्राफोरखौ बि न' स फिथाइयावनो मानला होनानै फिथाइ थाइहोनानै जानायखौ नुनो मोनदोंमोन आरोना। ओ ननि सा सायावनो जोंनिया गुफुर गुफुर खुमब्रा फिथाइ फानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो नोंथां जोंनि न'खरफोराव।
नंगौ नोंथां जोङो दाबो नायोब्ला जोङो जोंनि माने न'फोरावथ' जों न'आव ला खिन्थु अब्लाबो जोंनि बारिफोराव खुमब्रा लाव बे फोरनि गोबां नुनो मोनो आरो
आगोलाव जोंनाव आरो बर' न'खरफोराव थायोमोन नांगोला थायोमोन नोंथां नांगोल। नांगोल औ नाथाय आथिखालाव जोंना तेक थर जुग जानायलाय बेफोर नांगोलफोरा सोरनावबा थायो सोरनावबा थाया। बिदि जालांबाय आरो
गावनो गाव बानायना लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव गावबा गाव न'खरावनो गावबा गाव। औ औ बिदि नुदोंमोन आरो।
फोर दंमोन जोंनि न'खरफोराव।
औ जोङो जोंनि नांगौखिनिखौ जोङो गोदो गोदाय ओ गावनो जोंनि बर' हारिफ्रा रोंखाजोगौमोन आरो औ औ न'खरावनो बनाय बानायजोबोमोन हायो। जेरै जेखाइ खबाइनि गोदो ना हमनायनि खोथा बुंब्लाबो जोंहा गासिखौबो औवा जोंनो बानायनानै लानो हायोमोन बेबायदिमोन आरो।
सफैबाय नोंथां। बेखायनो जोंनिया दा नोंथांजों सावरायनानैसो गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोननाय थाबाय। औ बिब जोंना समाव जाबाय गोजोनबाय नोंथां औ न'खरनि सोमोन्दै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां दे ए दानना होदो।